हेलौ नोंथां औ खोनादोंना औ औ
जोंङो दा जोंङो दा एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन मा दाया मा अ औ।
बर'फोरनि दोरोंङारि दामग्रा दामजु आरो मोसानाय मोसानाय बेनि सायाव नों फंनैसो
दोरोंङारि जोंनि बर'नि दामजु होननानै बुंङोब्ला जोंना खाम जथा सेरजा सिफुं आरो गंगोना दा बिनि गेजेराव जोंङो आथिखालाव जों गोमालांनायखौ नुदोंमोन मोनसे समावथ' गोमा लांजोबबायमोन बे बुस्थुआ जेरना जों जायखौ गंगोना होननानै बुंङो आरो थि आथिखालाव नाथाय लासै लासै बे गंगोनाखौ जों बोखांफिनदों आरो बेबायदि दामनानै जोंङो दा बेखौ बाहायफिननाय जों नुनो मोनदों। दा गंगनाखौ नायनो थांङोब्ला ओ गुबुन ओ जाथिफ्रासो बे गंगोनाखौ लानानै मोसानाय मुसुरनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मोनबोदोंमोन आरो मोनसे समाव खोना नाथाय दायो बर'फ्राबो बे गंगोनाखौ ओ दामनानै जिनाखि बेवहाय आरो बाहायफिननायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनि गेजेराव ओ
दोरोंङारि दामजु होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ माखासे बेफोर माने खाम जथा थाबाय दा बेनि गेजेराव आरो मोनसे बाथ्राखौ ओ रायखां खांनांगोन लासै लासै जोंनाव जेनाखि ओ सेरजा दामनाय बे से सेरजा दामनाय जोंनि बे जोंनि दामगिरिफोरा बेखौ ओ खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों होनबा गोबां खम सुबुं सुबुंखौनो सेरजा दामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो मोनसे समाव बेबायदि बुंस'लायनायबो खोनायोमोन जि सेरजा दामोबालायनो मोनसे माने निखावरि जायो बा दुखिया जालाङो होननाय मोनसे ओ मोनसे खोमसि फोथायनाय लानानै माखासे सुबुंफोरखौ जों सावरायनायबो नुनो मोनबोदोंमोन दा
बेनि गेजेराव नाथाय लासै लासै दा एसे सेरजा दामगिरि बिथांमोना बेखौ सिखाय फैनानै आरो दामफिननायखौ जों नुनो मोनदों। दा ओ दोरोंङारि आरो हारिमु बा दामजु होननानै बुंङोबा जोंहा खाम जथा सोरोगा सिफुं बे दामनायाथ' जोंना थाखानांसिगोन हारिमु होननानै जना मोसानाय जोंहा मोसानाय जोंनाख रंजानाय बा मोनसे जोंनो ट्रेडिसनेल मोनसे कालसार होननानै बुंङोब्ला जोंनिया जोंहा गिबियाव जों रायखांनांगोन बेनो जाहैबाय बागुरुम्बा मुस मोसानाय बागुरुमबा मोसानाया जाहैबाय जोंनि मोनसे बर'नि बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे जोंनि मोसानाय आरो बे मोसानाया दासिम ओ जोंनि वर्ल्ड रेकर्डबो खालामनो हाबाय आरो बे मोसानाया लासै लासै जोंनि माखासे जोंनि बर' गामिफ्राव बा बर' ओनसोलफ्रावबो दिनै बागुरुम्बा मोसानायखौ दा नुनो मोनसै आरो बयबो सिखायनानै बेखौ मोनसे ओ मोजां गोजौ स्टेज लेभेलाव प्लेटफ्रम होननानै जों मोसानायखौ नु मोनो, नुनो मोनो आरो बेवहाय उन्दै-उन्दै ओ बिनानावफ्राबो बे मोसानायखौ सिखायनायखौ जों नुनो मोनो, आरो जाखांफुनाय बे लाइमोन ओ सेंग्राफ्राबो बेखौ दामो। बेखौ दामनानै जेनाखि रंजा होनायखौ जों नुनो मोनो, आरो नों नोंथांङा मोसानायनि जेथुनाखि माबाफोर सोमोन्दै मिथिबावो नामा आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो बर'नि ट्रेडिस'नेल, ट्रेडिस'नेल मोसानायनि सोमोन्दै,
मोसानायनि सोमोन्दैथ' जों खेराइआवनो बुहुत गोबां मोसानाय हाबना दं नोंथां, नोंथां। जेरै मोसाग्लांनाय, दाउ थै लांनाय, खामाव बारखोनाय, खैजोमा फनाय, ओमफ्राय
ओ खेराइनि सोमोन्दै नोंथांङा माबाफोर मिथियो नामा?
खेराइनि सोमोन्दैथ' आं बारा एसे मिथिया माने ओरैनो जास आं नुनायखौ बे खौ बुंनो हागोन आरो नोंथां,
औ औ औ
नों खेराइखौ जों मोसायोब्लाना गिबियावनो आइजोफोरा दख'ना गोमो, जान्जियाव आर'नाइ गोथां, आरो फास्रा आर'नाइ ओ लानानै, जोंङो खानाय हसारनानै ओ लारि-लारि मोसा मोसाग्लांनायखौ नुयो खेराइआव नोंथां आरो खाम-खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि, देंखोजों ग्रोब-ग्रोब माने जों ओ मोसालांङो आरो बे सिफुंनि देंखोजोंनो जों, बर'फ्रा बे मोसानायनि गेजेरजों माने जों आगोलनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर'फोरनि, ओ बर'फोरनो माबायदि रायजो जाबोदों, बेफोरखौ माने ओ बे सिफुंनि खामनि सोदोबजोंनो माने जों मोसानायखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोनो, आरो नोंथां, खेराइ होनोब्लाथ' आरो दौदिनियाथ' थाखायो नोंथां,
औ औ औ
उम
ओ जितनाखि खेराइखौ अनलि बाथौ धोरोमारिफोराल' फालिनाय जायोना?
औ जायो नोंथां,
औ नुदों जोंनिथिंबो बेबायदिनो खेराइ हो-होनायखौ नुनो मोनदों, बेवहाय ओ खेराइ होनायाबो आलादा-आलादा आं एसे नुनो मोनदों जिथुनाखि ओ बेवहाय बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रानो खेराइखौ होखायो, नाथाय ओ बाथौ धोरोमारिनि ओ फुजिनायफ्राबो एसे आलादा आलादा दं सोरनाबा सोरनाबा बिनि जाहोनाव खेराइ होनाय नेम निथिफ्राबो एसे आलादाआलादा जायो। जेरै ओ जोंनि ओ मा होनो अथ्र' खुन्थिया जिथुनाखि बाथौफोरनि धोरोमनि जिथुनाखि खेराइ होनाया एसे आलादा जायो आरो बेबायदिनो माखासे जोंनाव ओ देब'बानिनि जिथुनाखि बाथौ धोरोमारि सिबियारि देब'बारि बाथौनि जिथुनाखि बिथांमोननि खेराइ होनाया एसे आलादा आलादा जानाय जों नुनो मोनो। दा बे बेलायाव नोंथाङा माबा ओमफ्राय एसे मिथिना
एयावथ' जेनेबा
नोंथांमोनथिं माबायदि माबायदि खेराइ होनाय जायो नोंथांमोनथिं?
खेराइखौ जोंनिथिं बिदि नुवा नोंथां। बिदिनो बैसागो फोरावबो दानिया माने खेराइ मोसाग्लांनायखौ दिन्थिनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ औ।
जों दा ओ ओ मोसानाय आरो दामनाय देनाय ओ जेरै मोसा मोसाना मोसायल'बाबो दामनाय गैयाबा जों मोजां मोजां नुआ आरो दामो दामोब्लाबो मोसानाय गैयाब्ला जों मोजां नुआ थिग बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय आरो मोसानाय आरो सल' खनायजों मान जोंनि हारिमुआव मोनसे एंगारहायै बाहागो बायदि आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ बेनो ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो हारिमुखौ दासिमबो फोथांनानै लाखिगासिनो दङ'। जोंनि नुनाय बायदिब्ला गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आ जोंनिथिंबो बेबायदिनो जेनाखि फालिनानै बा जों सोलिबोगासिनो दङ'। आरो गामिफ्रावबो ओ जेनाखि ओ रंजानाय बाजानाय ओ फोरबोफ्रावबो बेबायदिनो मोसानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि फ्राय नोंथाङा आमथिसुवानि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा नोंथाङा?
आमथिसुवानि बागैथ' आङो बारा एसे मिथिया माने जोंनि गामियाव एसे एसे ओरैनो आरो आमथिसुवा जायोब्ला न'नि सिथ्लायाव थानाय बा बारियाव थानाय हाग्राफोरखौ जोङो दामस्राङा माने जोंनि मिथिंगायानो सुवा जायोब्ला जों बे ओ हाग्रा बुस्थुखौ मानो दांनो होननानै माने बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदि नेमजों सोलिबोदों आरो नोंथां बे आमथि सुवायाव सोरबा सोरबा बर'फोरानो ओ बाथौआवबो साथि लगाया आरो सुवा सुथि जायो होन्नानै। ओ सोरबा सोरबा बाथौ साथि लगायो आरो बे आमथिसुवायाव जोङो ओ जेरावबो थांनाय जाया बिदिनो गामि गामि सोरबा लिङोब्ला फिथाइ सामथाइ जानाय जायो। आरो बेयाव आमथिसुवाखालि थाइजौ खान्थाल थाइजौ खान्थाल आरो माबा रैमालि बेफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो।
नोंथांमोननि मामथिसब फोरबोखौ सानबेसे फालिनाय जायो?
जोंनिथिं बोसोराव सोरबा बिदिनो सानब्रै आरो अबावबा सानब्रै फालियो आरो नोंथां। बारा गोबावद्ईबो फालिया। बे आमथिसुवा बायखांबाथाय न'खरनि बारिनि हाग्रा बाथौ बाथौ खाथियाव सिलयाव रजानाय हाग्रा बेफोरखौ माने जोङो फुयो आरो बारिनि हाग्राफोरखौ दानो बेनिफ्राय न न लिरस्राङो जि सुस्राङो दो दोख्ला सुस्रांजोबनानैसो जो माने आमथिसुवाखौ माने फोथारनाय बायदि जायो आरो नोंथां
औ
दा नोंसिोरनिथिं आमथिसुवा फोरबोखौ माबायदि फालियो नोंथां
जोंनिथिंबो आम्थिसुवा फोरबोखौ बेबायदिनो सानथामालि बे सानथामाव जेबो खामानि मावनाय जाया फोथारावबो हालेवनायबो जाया आलि दानायनायबो जाया बा माइबो गायनाय ज जाया बा बिफां लाइफां खौबो दानफायनाय बा खामानि मावनाय जाया खामानि मावनायखौ बन्द खालामो बिनि उनाव आमथिसुवा फोरबो होनोबा मोनसे रायखांजाथाव जोंनाखि बुस्थुआनो जाहैबाय जों थाइजौ खान्थाल जानाय बे थाइजौ खान्थाल जानाय बेफोरो थायो आरो बेखौ जों जायो आरो बेबायदिनो जों सानथामनि उनाव
औ
आनसलिकनि मन्दिर एबा गामिनि बाथौ मन्दिरफ्राव थांनानै जों मोनसे आरज मोनसे हाबाफारि लायो आरो बै आरज हाबाफारियाव बे सानथामनि जेनाखि आमथिसुवाखौ फालिनाय बे बन्द थानाय बे बन्द थानायखौ बैदिनखालि आरज गाबनानै रायखना लानायनि नि उनाव फिन आरोबाव गावबा गावनि फोथाराव ओ नांफिननाय जायो आरो ओइदिनखालिनिफ्राय जों खामानिखौ मावनायखौ जों जागायफिननाय जायो आरो जोंनि आमथिसुवा फोरबोआव नोंथां अब्ला गोबां राय्लायबाय जिथुनाखि उन समाव आरो माखासे आयदानि सायाव नों नोंजों रायज्लायफिनगोनखौ आसा खालामबाय
दे नोंथां